नोंथां हेलौ। खोनाहैदों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
होनब्ला मोजाङैनो दंना नोंथांङा?
औ मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथांङालाय माबोरै दं?
आंबो मोजाङैनो दंथयो नोंथां होनब्ला नोंथां
औ। आयदाखौ जागायनोसै नामा।
औ औ नोंथां थबैनो जागायनायानो मोजां।
औ औ। होनब्ला नोंथां आयदा बायदि दि जोंङो दिनैहाय सावरायनोसै बर'फोरनि दोरोंङारि दामजु एबा दामनाय देनायनि बागै
नंगौ। नंगौ नंगौ जोबोद मोजां आयदा बेयो नोंथां।
औ होनब्ला बर'फोरनि दामनाय देनाय दोरोङारि दामजु होननानै बुङोब्लाथ जोंहा गोबां दंखायो आरो लोगोसे दायोथ जि आइ टेकबो मोननाय जाबाय माने सरखारारजों मोनसे गनायथिबो मोननाय जाबाय जायखौ जोंनि मोनसे ओ रोखा सिनायथि महरै बुहुमनि गेजेराव दोननानै लानो हाबाय खाम सिफुं सेरजा जथा ओ बायदि जोबनो गैया दा ओरैनो आंङो जोंनि गामियारि ओनसोलनिफ्राय लानानै साखाथि फाखाथिनिफ्राय लानानै जोंनि जिल्ला सिमनि गेजेराव लानोसै आरोखि मानि जोंनि गामियारि ओनसोलावहाय बे दामजु जोंनि जे दोरोङारिखौ माबायदि बाहायो आरो जोंनि जिल्लायाव माबायदि बाहायो दा बे हिसाबै नोजोर बोयोब्ला नोंथां जोंनि जे गामियारि बे ओ ओनसोलावहाय दामजुनि बाहायनाया मानि जोबोद बाङाय जाबाय आरोखि जोबोद खम आरो लोगोसे बे दामजु खौ माबोरै बानायनाय जायो मा दंफांजों माबैया औवाजों बानायनाय जायो माबेया मा बेसादजों एबा माने बानाय जायो बेफोरबायदिखौ औ औ जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि गामियारि ओनसोलावहाय जोबोद माने रोंगौथिफ्रा खम जाबाय आरो मोननो थाङोब्लाबो जायफोर मानसिया बे बेसादखौ बानायनो रोंगौ बियो जोबोर खम हानद्रेदाव सासे सानैल' होनब्लाबो गोरोन्थिद्राय जानाय नङा खोमा।
नोंगौ
जोंनि जिल्लायाव एबा गुबुन जिल्लानो जा जोंनि जिल्लायानो जा दा नै बे मोनसे ओ स्टेदखौ एबा मोनसे नै बिदि ओ मानि मोनसे प्रग्राम लादों जे जेरै माहारियारि औ औ मा-माहारियारि फरायसा आफाद लोगोसे हारिमु आफाद
नंगौ
थिङावहाय बिसोर मोननै आफ आफादफोरा मानि जिबायदि ओ गामि गामि नङाब्लाबो औ मोनसे दख'रा लानानै मोनसे एलेखा गामि ओनसोल लानानै ज' थुबुर खालामहोनानै बेवहाय हारिमुनि नि बिथिंखौ नोजोर खालामनानै जे हारिमु बिथिङावबो जोंनि हारिया जौगाबावनांगौ एबा जौगानांगौ दं होननानैहाय दामनाय देनायनिफ्राय लानानै मोसानाय मुसुरनाय मान बेबायदि रोखोमै सोलोंथाइ मावबा दा अवान उइक टु उविक मालाबा मास मोनसेयानो जायो। मान बेबायदि लानाया ओ जोबोद मोजां होननानै सानो आं नोंथां नोंथाङा मा सानो?
नंगौ नोंथां नोंथाङा जोबोद गोथौ आरो ओ हारिनि थाखाय गोथौ से सेन्टिमेन्टखौ लानानै दिनै बे ओ आयदाखौ सावरायनो जों आवगायगासिनो जोबोद मोजां जादों। नोंथांनि सोंथि आरो नों थांनि बिजिरनायाव दा आङो सानो नोंगौ नोंथाङा जा बुंदों जायफोर आफादफोरा दिनै हारिनि आरिमु दामग्रा आइजें आइला बे आइजें आइलाफोरखौ जोङो। ओ दानि सिगांनि जेनेरेसनाथ' सोलोंबोबाय बि नि बिसोर फोरोंबायबो माखासे आरो माखासेया दिनै समजों लोगोसे बिसोर बोरायबाय बुरैबाय मोसानो हाला दामग्रादोबो बोरायबाय दामनो हाला दा इयुन जोलैयाव जोङो बे दामजुखौ जोङो दामनानै। फिउसाराव देखायनांगौब्ला जोंनो इयुन सोलोंथाइनि गोनां जायो बेनिखायनो आं सानो ओं जेरै- जोंनि ओनसोलाव मुंदांखा बुंनांगोन मानो होनबा गोबां दखरायावबो लायो खिन्थु बिसोरो मोनसे हारिमु आफाद हिसाबै हिसाबै ओ सिफुं हारिमु आफादखौ आं मख'नो लुबैयो गिबियाव मानो होनोबा सिफुं हारिमु आफादा दिनै गोबाव समनिफ्रायनो ओ गोबां गामि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ लानानै सिफुं दामनाय फोरोंथाइ होदों सेरजा दामनायनि फोरोंथाइ होदों आरो खाम दामनायनि फोरों सोलोंथाइ होदों बेजों लोगोसे जोङो क्लासिकेल भकेलनिबो सोलोंथाइ होनायखौ जों मोनगासिनो आथिखालाव बिथांमोनहा माने ओ थाब्लाफोरबो दामनायखौबो जों मोनदों आरो स्पेसियेलि जोंनो थाब्लाखौ एथ'बां गोनां गैया थेवब्लाबो जोङो बर'फोरनि दामजु जेरै खाम सेरजा सिफुं बेफोरबायदि दामनायखौ जों फोरोंथाइ होगासिनो थिग बेबायदिनो जोंनि ओ जायगाफोरावबो माखासे ओ सरखारि फसंथानफोर होना फसंथानफोर जेरै क'क्राझाराव दङ ओ इउनिभारसिटि हिसाबै बै बे मा नाममोन जोंनिया ए हाब्रुबारि हाब्रुबारियाव थानाया
मिउजिक फाइन आर्टस कलेज मोनसे दङ
जोंनो बेबायदि ओ मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो जेरै क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि बिस्वनाथ बेफोरबायदि जायगाफ्रावनो जोंनो ओ बेफोरबायदि सोलोंथाइनि इनस्टिटिउटखौ नांगोन होननानै आं सानो सानो मानो होनोब्ला बेबायदि सोलोंथाइ मोनसे थायोब्लासो प्लेटफर्म थायोब्लासो जोंनि सुबुंफोरा सोलोंनानै ओ रोंनानै माखासे खाबुखौ लानो हायो नालाय दा आं बेखौ लुबैयो आरो बेजों लोगोसे से नोंथाङा बुंदों ओ जोङो आथिखालाव जौसेयाव से पारसेन्टल' ओ खाम बानाय रोंगौ सिफुं बानाय रोंगौ बेबो सैथो आं बेखौ एक्सेप्ट खालामो नंगौ दा जोङो स्पिसियेल जोङो गुबैयावनो जों बयनोबो मिथिहोनांगोन खामा मा दंफांखौ दानाय जायो नोंथाङा मिथिगौना माजों बानायनाय जायो अन्नानै मिथिब्ला सुंद'यै फोरमायहरगोन होननानै आं मिजिंथिना दं।
नों नोंथां आंथ' बांद्राय मिथिनाय जाया थेवब्लो थेवबो माने आंनि मेगनजों नैबे मोनसेखौ नुदों माने गाम्बारि बानाय नुदों दों आं ओमफ्राय बाखि माखासेखौ आं बारा मोजाङै मिथिनाय जाया।
नंगौ नंगौ आंनि मिथिनायाव ओ गोदोनिखौ लायोब्ला ओइ अदा अदाल बिफां जे बुङो मोनसे अदाल बिफां खोनादोंना नोंथाङा? बे बिफांखौ बे बिफाङा बिराद माने स्लद स्लद बारा दालाय थाबाङा। बेयो गोलाव गोलाव माबा थायो आरो गोलाव गोलावजोंसो दालाय थाहैयो बेफोरबायदि बिफांखौ जोंनि बर'फोरा खाम महरै सोरजिदोंमोन ओ आरो बे दंफांजों। ओमफ्राय होननानै आं खोनानो मोनदों नाथाय आथि खालाव बेफोर दंफाङा जोंनि जायगायाव बिफां लाइफां दानस्रांनायनि जाउनाव खम जालांबाय। बेनिखायनो दा जोङो गाम्बारि बिफांखौबो जों बाहायो। मानो होनोबा गाम्बारि दंफांखौ जोंनि ओ बर'फ्रा मोनसे गोथार बिफां होननानै बाहायो। मानो होनबा जोङो साननानै नाय हाबायावबो गाम्बारि खामफ्लाय नङाब्लानो सासे हिनजाव गोदानखौ ओ गाखोनानै आथिं सुनाय हाबाफारिया जाया। दा बेनिखायनो जोङो हमनानै लानो हायो गाम्बारि बिफाङा जोंनि थाखाय गो-गोथार। बेनिखायनो दा जोंनि दामजु गोथारखौबो ओ बे गाम्बारि बिफांखौ जोङो आथिखालाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। आरो बेनि गेजेराव जोङो सिफुङाव फैदो। सिफुङा गुबुन इणडियान क्लासिकेलनियावबा जोङो द'था गुदुं मोननो हायो नङा होमबा
नंगौ
औ दा जोंनि बर'फोरनियाव नाथाय बर' मेथाइ सोरजिनायाव बर'नि देंखो ओ रिंहोनायाव जोङो मोनबाल' गुदुंखौ जोङो बानायनानै लायो। दा बेवहाय बो गोथौ मिनिं हाबनानै दं। मानो होनबा जोंनि बे दोरोङारि दामजु नालाय बायहाय माखासे बर'फोरनि खेराइ मोसानायाव जेरै सिफुंनि गोनां जायो दा सिफुंनि गोनां जानायाव जोङो बे सिफुंखौ ओ बाथौ धोरोमारि फोरा माने मोनबा मोनसे ओ सान्थौजों सोरजिजानाय हिसाबै दा बे सिफुंआ खेराइयाव दामजायो हिसाबै जों गुदुंखौ गरंबा खालामनानै लानाय जायो। दा बेजोंनो जोङो ओ बा गुरुम्बा मेथाइखौबो जों दामनो हायो। बेखौ बारदै सिख्लायावबो जों दामनो हायो। रोनसोनद्रि मोसानायावबो जों बेखौनो दामनो हायो।
नंगौ थारैनो
नोंगौ बेनि उनाव जोङो ओ लानो हायो सेरजा। सेरजायाथ' बिराद बर'फोरनि आंगो दामजु। बै समाव जोङो ओ आं सेरजाखौ माने आथिखालाव माजों बानायो नोंथाङा मिथिगौ नामा? सेरजाया माजों बानाय जायो मा दंफांजों आं बेखौ मोजाङै ओ मिथिया गुदियाव।
आंबो बारा मिथिनाय जाया दंफांफोरजों जेरै बे खामखौ गाम्बारिजों बानायो मानसि फ्रा आरोबाव बे गाम्बारिखौ गाम्बारिजोंनो आरोबाव बेखौबो बानायनाय नुयो दा। मानि औ जायफोर दंफांफोरखौ माखासे मोननो गोनां मान बैसोरखौ बारा नुबांनाय जानला नालाय मोन
नोंगौ नोंगौ नोंगौ सैथो। माने जोङो सेरजानि खोथ्राखौ खेथ्र'आवबो जों ओरै बुं लानो हायो सेरजाया जोंनि बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो दामजाबोनाय मोनसे आइजें। नै दा बावै आथिखालावसो जों बेखौ बर'फोरनि दामग्रा आइजें होननानै जि आइ टेक होननानै सिनायथि मोननो हादों। नङा होमबा?
औ नंगौ थारैनो।
औ, दा बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा बे दामजुखौ जोङो दामबोदों। जेराव बेनि देंखोआ सोमोनांथाव आरो ओ सोमोनांथावजों लोगोसे जोङो गोसो बोनो हाथाव। जेरै जोङो बे सेरजाखौ बै समाव सासे ओ सान्दो बावदियामोननि ओ सल'फोरखौ जों गोसोखांनो हायो। बिथाङाबो ग' ग' गगलिंग' बे बेबायदि देंखो बोनायनि गेजेरजों फिन खैनासान्थि दैखौ बोहैबोफिननो हादों। थिग बेबायदिनो बेयावबो गोबां ओंथि गोनां ओ ओ गोथौ हारिनि माबाया हाबनानै दं सेरजायाव मानो होनोबा बर'फोरा बै समाव गावनि गोसोनि दुखु बा सल'बा था खोन्थानोबा बा माबा मोनसे ओ नाथक नाथक होनबा फावथिना नङा होमबा बेबायाददि खोन्थानाय सम समाव बर'फोरा बे आइजेंखौ बाहायोमोन। मानो होनोबा गावनि सल' खोन्थानायजों लोगोसे देंखोखौबो देंखोजों सल'जों गोरोबहोनानै खोनासंग्राफोरनि गोसोखौ गोबां गोसो बोनो हायोमोन आरो। दा दा बेफोरबायदि बुस्थु स्थुखौ आथिखालाव ओ जोंनि जायगायाव जोंनि इयुथफोरा जोंनि लाइमोनफोरा मोनबोआखै नाथाय आथिखालाव मोनदोंबबो मदार्न टाइपाव दामनायाव मोनदों। दा जोङो बेखौ खौ जों बिराद गोनां होननानै साननानै लानांगोन मानो होनोबा दहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ गामि गोस ओनसोल जेनेबा मोनसे इउनिटनि सि ङावनो गामि मोनसेनि फ्राय लेंहरनानै लाइमोनफोरखौ फोरोंथाइ होनाय। बेखो जोबोर गोनां। बेजों लोगोसे ओ मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो ओ फाइन आर्टस कलेजनि गायसनथाइया जोबोर गोनां जोंनि ओनसोलाव अब्लासो जोङो बेबायदि सोलोंथाइ आरो मेथाइनि गुन गियान खौ लानानै जों जोंनि खामानि ओ बेबायदि सोलोंनाय
औ नंगौ थारैनो।
अब्ला नोंथां सावरायनाया बेखि बियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ जागोन नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन दे औ नोंथां दे।